हेलौ
औ नै
औ नोंथाङा माबोरै दं
आं मोजाङै दं नों थां
ओ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाह जाहै दिनैनि बे समाव आंङो नोंथाजों सुंद'यै सावरायनो होननानै आं नोंखौ ओ फन आंनो दसे ओ होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंना माइ गायनाय बुङोब्लाथ' ओ जोंनि आसाम हादोरसानि गुबै आबाद एबा गिबि आबादानो जोंना माइ आ बाद मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे हा बेयाव जोंना ओंखाम ओ जानानै सो थांनानै थायो नालाय बेनिखायनो जोंना ओ माइखौनो ओ माइ आबादखौनो मावो माइ आबादनिफ्राय जोंहा ओ माइखौ सौनायनि उनाव जोंना माइ रं दिहुनो बेनिफ्रायसो जोंहा ओंखाम जायो बेनि बेनिखायनो जोङो माइखौ ओ गासिबो गायनायखौ जोङो नुनो मोनो माइ माइ आबाद होनोब्ला जोंना माइ आबादा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमलाय गायनायखौनो बेफोरनिनो मोननैसोखौ नोंथाङा आ नोंथाङा हागोन ना नोंथां?
औ औ माइनिम बिदिनो जों माइ गायनायावथ' गोबां गोबां बिदिनो माइब्रा जोसा बिदिनो गोदा गोबां गोबां रनजित बिदिनो बंग' बुन्द' बिदिनो बायदि बायदि नाम ओंखार दों आरोना नोंथां माइनि नामा। माने बुंस' हाया आरो औ बिदिनो जों गोबां गोबां बांसिनानो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन माइ गायो आरो सोरबा न'खरा बेलेग सोरबा न'खरा बेलेग बिदि गायो आरोना नोंथां।
औ।
औ बिदिनो जों खोथियाफोर खौ बोरै फोयो बिनि सा बिनि बागै इसे बुं आं बुंनोसै आरो आं मि थिनाय
औ औ नोंथां बुंजागोन।
औ खोथिया फोनो थाखाय जोङो फाथो बस्थायाव माइखौ सोनांगौ। सोनायनि उनाव माने बेखौ जोङो हाखराव गारासोमनानै दोननाय जायो आरोना हरनैनि थाखाय। बेखौ गारसननायनि थाखाय जों बेखौ बोखाङो बोखांनायनि उनाव औ बोखांनायनि उनाव जों बेखौ मोनसे न'आव लखबनानै थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों खोबना दोननाय जायो आरोना खोबना दोननायनि उनाव बेखौ रोदा एसे अरहोयो अरहोनायनि उनाव जोङो जाखिनि फोथाराव फोगोन बे फोथार खौ माने जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो आरो गोदोनि जुगावथ मोसौजोंसो हालेवनाय जायोमोनना, आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव टे टर ओंखारदों ट्रेक्टरजों हालेवनानै लानाय जायो। हालेवना लानायनि उनाव बेयाव गोबां रासायनारि हासार होनाय जायो आरोना नोंथां। गोदोनि जुगाव थ गोबोरफोरजों आरो हासार होनायनि गोनांथि गैयामोन नाथाय दानि जुगाव हासार होनांगौ जायो। औ बिदिनो हासार औ हासार होनानै बेयाव बे खोथिया सोमना दोननायखौ फोनाय जायो आरो ना नोंथां फो नायनि उनाव बेखौ मास मोनसे बा मास मोनसे खावसे बिदि लायो बिदि ला नायनि उनाव बेखौ माइ गायनाय फुनानै माइ गायनाय जायो आरोना नोंथां। औ नोंसोर थिं माबोरै फैयो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनाथ ओ- जोंनाथ नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय ओ- बे एखे रोखोम आदबखौनो जोङो ओ- फो खुथियाखौ फैयो जेरैहाय। जोंहा खोथिया फोनो थाखाय। गिबियावनो जोंहा ओ- माइज्लिनि गोनांथि जायो। बे माइस्लिखौसाय जोंहा ओ- मनिफ्राय मोनो होनोब्ला थांनाय बोसोरनि ओ- गायनाय माइखौ जोंहा ओ- मोजां माइखौहाय जोंहा दोननानै ओ- बेखौनो माइस्लि खालामो। नङाब्ला बो जोंना खायसे खायसे दानि गोबां सुबुङानो ओ-दानाथजोंना दखान गला एबा नार्सारि बायदिसिनायाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि एबा ओ-बुरजा बुरजा जाग्रा माइखौ जोङो मोन मोननो। थांसै
औ नंगौ नोंथां
ओ-नार्सारि बायदिनिफ्रायबो बायनानै लाबो बे माइखौहाय जोंहा लाबोनानैहाय जोंना फाथोनि बस्थायावनो सोमबाय सोमनानै हरनैनि थाखाय सोमनानै बेखौ ओ- बोखांबाय बेखौ दै सर' होबाय। दै सर'नायनि उनाव बेखौ ओ-माबेबा न' सिंफोराव फेेननानैहाय मोजाङै था-थालिर बिलाइफोरजोंनो खोबना दोनबाय। खोबना दोनखांनायनि उनावहाय ओ- बिदिनो हाल एवबाय जाय जायगायाव फोगोन बे जायगाखौ मोज जाय हालेवनानै हाब्रु खालामनानै बे जायगायाव फोनानै होनाय होनाय जायो। बिदिनो जोंहा फोखांनायनि उनावहाय ओ-दान मोनसे बा दान मोनसे। ओ- खावसेसो थानानैहाय जोंहा माइखौ माइ ओ- खोथियाया जोंहा जौनानै फैयो अब्ला जोंहा माइक गायनाय माइखौ गायनो थियारि जायो। जेब्ला माइखौ गायनो थियारि जायो अब्लाहाय जोंहा ओ- हाललिग जाय जायगायाव गायगोन फोथारफोराव बे जायगाखौ जोंहा मोजाङैनो एवनानै लायो बेनिफ्रायहाय जोंहा। हाब्रु मोजां खालामनानै ओ- बे माइखौ गायनानै होनाय जायो आरो ओ-जोथोन लानाय जायो। बिदिनोहाय ओ- जोथोन लाखांनायनि उनाव। हाय जोंहा जेबोब्ला थाम दान एबा ब्रै दान जायो अबोब्ला जोंना माइया। मोननानै फैयो अब्ला जोंना ओ-मोनोब्ला सनालि गाबनि एबा गोमो गाबनि जानानै ओ- जोंनि फोथारखौहाय जोबोद समायना नुयो। बेखौहाय जोंना हानानै लाबोनानै नानाय जायो नानानैहाय जोंहा बाख्रि एबा दुलि बायदिसिनायाव सोनानै दोनो।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो हा ओ जोंहा माइ गायनाय होनोब्लाबो दानि माइ गायनाय आरो गोदोनि माइ गायनायखौ जोङो जोबोद फारागखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय हाय नो दानिसो नोंथाङा बुंलांदों गोदोनि दिनाव जोंहा नांगोलजों हालेवोमोन बिदिनो गोबां हासार होआबाबो जायोमोन। औ बिदिनो औ। बिदिनोहाय ओ हा गिबियावनो जोंहा नांगोलजों ओ मोसौ हालुवा मानै लानानै जोंहा नांगोलजोंहा गिबि हालेवनायखौ जोंहा खारायनाय बुङो बेनिफ्राय खारायखांनानै जोंहा सामार होनाय सामार। खांनायनि उनावहाय जोंहा मोजाङै खेबसे एवफिननानैसो गायनाय जायो नाथाय दाना समनि आंखालनि जाहोन। ओ गोबां सुबुङानो गोबां ओ रां रुफा ओ जोंहा खम समनि गेजेरावनो गोबां रां रुफा खामायनो थाखाय जोंहा ट्रेक्टर बायदिसिनाजों एवो एवनायखौ जोङो दानि मुगायाव नुसै। बेनिफ्रायहाय जोंहा एव खांनानै जेबोला माइ गायो माइ गायनाय समावबो जोंहा गोबां रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय जायो ओ एबा मुलिफोरखौ बाहायो बेनि बे मुलिफोरखौ बाहायनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ गोदोनि जुगाव ओ नोंथाङा होनलांनाय बायदि बेफोर रासायनारि हासारखौ बाहायाबामोन नंगौ बियो थारैनो गोदो जोंना ओ हासो हायाव हायाव गोबां हासार दं। खायोमोन गोदोनि मुगायाव बि बिदिनो गोबोरखि आरो बेनि सायाव जोंहा गोबोरखि हासार एबा खानस्रि हासार बायदिखौ सारनानै होयोमोन। जों गोदो नाथाय जोंहा दा माइखौ गोबां गायनायनि जाहोनावहाय गोबांफ्रोमबो गायनायनि जाहोनावहाय जोंना हाफोराव हासारनि बिबाङा खमायलांनो हमबाय बेनि बेखायनो जोंहा दानि मुगायाव मुलि बायदिसिना होआबा जोङो आबाद खौनो मोना बेनि थाखाय जोङो मुलि एबा रासायनारि हासारफोरखौ होनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा रासायनारि हासारफोरखौ होखांनानैहाय उनावहाय जोंहा जेब्ला माइया मोनो अब्ला दाना गोदोनि बायदि गोदोनि बायदिथ' जोंना ओ गोबां सुबुं एबा गामिनि सुबुंफोरखौ जमा लिंनानै जोंहा माइ आबादखौ हायोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव बेनि उलथायै जोंहा मेसिन बायदिसिनाजोंसो हानानै ओ जायगायावनो हानानै जायगायावनो ना नानानै लोगो -लोगो जोंना बाख्रियाव सोहैनायखौ जोङो नुनो मोनबाय
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंहा गोदोनि ओ रुजुनायाव दानि मुगायावहाय गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ गायनायावहाय हाल जांख्राखौ माबायदि फालियो एबा मानो फालियो बेनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ बिदिनो जोङो जेनेबा जा उम। आबाद मावो आबाद मावनायनि उनाव
से र दैयानो बोहैथथ जोबना दोङो। औ।
दब्लायसे बा दब्लायनै दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
औ बिदिनो हाल जांख्रा खालामनायाव जोङो उम। हाल जांख्रायाव बिदिनो जोङो माइ गायो गायनायनि उनाव जोङो माइनाव लांनो थाखाय न'खरनि जा बिहामज जो बिखौ जोङो बिदि बियो माने लायनो थाङो आरोना जों जेरै माइ माइनावखौ औ बिदिनो जोंनि बर'फोराथ' बिदिनो गोबां जानाय लोंनायाव थायो नालाय बिदिनो जानाय लोंनायजों लोगोसे जोङो फोथारनिफ्राय माइनावखौ बिदिनो रंजा बाजायै लाबो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो लाना फैनानै जों बेखौ मायनावखौ न'सिम लाबो लाबोनानै बेखौ बाख्रियाव दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोंनिथिं हाल जांख्राया बिदिनो जायो आरो ना
औ नोंथां नाथायबा जोंहा हाल जांख्रा ख्रा होनोब्लाबो दानि मुगायाव एसे सोलायबोनायखौ जोङो नुदों गोदो जोंना ओ गामिनि गोबां बिखौ लानानै माइ गायनायखौ ओ फोजोबोमोन नाथाय दानि मुगायाव गायखांजोबनानै ओ एसे दब्लायसेबा एसे दोननानै जोंहा न'नि गोजा बेखौ लास्टाव एसे गायनानै मायनावखौ लांनानै स्रि दोनहैनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोंहाय गोदो हाल जांख्रा होनोब्ला ओ गोबां ओ न'खरसेयाव गोबां सुबुं गायनानै गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय खालामोमोन नाथाय जोंना दानिया बेफोर बेफोरखौ जोबलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों
औ औ नंगौ
औ बिदिब्ला जोंना नोंथां औ समाबो जाबाय नोंथांजों रायाय सावरायनानै गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ आङो मोनथिनो मोनबाय आरो आंनि जा नंगौ बेखौबो फोरमायना होनो हाबाय खाय आङो नोंथांखौ नोंथांनिसिम गोजोननाय बाव हरबाय नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां
औ बिनो